हेलौ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों।
औ नोंथां खोनादों। जों जोंनि बर'फोरा गोदोनि दिनाव मा मा। आगर गानोमोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ससेयै फोरमायनानै होनो हागोन। बेखेवनानै आं बांद्रायबो हाया। बिदिनो मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' गोदोनि बर'फोरा गाननाय आगरफोरा
बिदिनो दाउसा मोख्रिबफोर जेरै हाजो आगर खामब्रेंगा आगर लाउ बेगर बायदि इदिनो जेरै दिंखिया आगरफोर
बेफोरबायदि आगरफोरखौ नुनो मोनो आरोना गोदो गोदाय गानबोबाय थानाय
औ नोंथां
नाथाय आथिखालावसो गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों। थासारिजों लोगो लोगोसे जेरै आथिखालाव गोबां ब्रेन फोरोंखादों जेरै जुमखाफोर बिदिनो बसुमतारी दख'ना आरो बिबार ब्रेेनडफोर बिदिखौ ओंखारनाय नुदोंमोनो आरोना जेरै औ
आरो जोंनि बर'फोरा बबे बबेयाव गोसार लानानै दं नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन। मिथिनो मोननाय बायदिबाथ' बर'फोरा बिदिनो आसामावनो गोबांसिन गोसारनानै दं आरोना।
औ नोंथां
औ जेरै आसामनिनो दाब दाब जायगाफोर जेरै क'क्राझार बाक्साफोर चिरां अदालगुरि जेरै धुब्रि दरं नलबारि सिलचर माने जेरै डिमापुर
आं नोंथां
बिदिफ्राव गोसारानानै दं आरो आसामावनो आरो बिदिनो आसामनि अनगायैबो गुबुन जायगाफोर जेरै जेरै बांलादेश
औ नोंथां
ओमफायो रा बिदियाव गोसारानानै दं आरो ना माने
औ नोंथां
औ आंबो मोजाङै मिथिजोबा एफा एनैखौ बुंफोरनानै होबाय आरो आं
औ नोंथां ओमफाय जों थ' बर' जोंनि बर'फोरा इन्दि दख'ना गानो ओमफाय बे इन्दिखौ जों माबोरै बानायनाय जायो। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
इन्दिखौथ' इन्दि जिखौ आं बांद्रायबो मिथिया
औ नोंथां
नुफेराखैबो आङो नाथाय खोनानो मोनदों आरोना इखौ जोंनि बै न'आव दालाय एम्फौ फिसियोना इन्दि एम्फौ
औ नोंथां
बिनि फिथोबजोंनो बानायो होननानै मिथिनो मोन्दों आरोना।
औ नोंथां
औ आं बांद्राय मिथिया नाथाय नोंथाङा मिथिगोन नामा?
औ नोंथांआं एसे फोरमायना होयो बिदिबा
औ औ
जोङो न'आवहाय एम्फौ लायोना नोंथां। बे एम्फौफोर जों जायोबो मैथाफोरजों जायोबो बिनिफ्राय बेनि एम्फौ फिथोबखौ जोङो इन्दि खुन्दुं बानायनानै इन्दि दख'ना गाननो जोमग्रा लायो आरोना
औ
फार्स्टआव जोङो रुजुग्रुयो आरोना एसे खारै होबा एसे जारेंख जारेंखबो जायो खारै होबा
आरो थाबबो जायो आरो रुबाथाय बेनिफ्राय जोङो रुनानै एसे गुसु खालामनानै दोनो बिनिफ्राय जोङो थावख्रिया आखाय थावख्रि बिखुंजों बिखुंखौ लानानै जोङो सायो आरो सानानै जोङो दाङा नाथायाव फानो बिनिफ्राय फानखांनानै सोरखि फिसायाव जोङो आरो फाननानै मुस्रायाव सानानै लायो
औ
आरो बेनोसै आंनि
औ औ नोंथांनि बुंनाया जोबोर मोजां जादों
औ नोंथां आरो जोङो बे एम्फौखौ मा मा होनानै फिसियो
जोङोथ' बे एम्फौखौ बर' हारियानो बांसिन फियो खोमा बेखौ
औ नोंथां मा मा जायो बे एम्फफ्रा
बिदिनो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय जेरै इन्दि बिलाइफोर बिदिनो गाम्बारि बिलाइ खारं जायो बिदिनो थासुमलि बेफोरखौ जानाय नुयो आरोना
औ नोंथां
बेखौथ' बे एम्फौखौ गोबां मैगंफोरजोंनो जायोना
औ नंगौ
मैथाफोर बिदिनो अनला जोगोनारजों जायो जायो बिदि जानाय नुयो आरो फाजाबो एवनानै जायो
औ नंगौ जोंनि बर' फ्रा बेखौ जोबोद गानो आरोना नों
औ इन्दिसिखौ औ गोबां बो दामना बियो
औ
औ जानला मोनला मोननो थाङै
औ नोंथां
आरो बे जिखौ सोर गानो नोंथां सोरबायदि मानसिया माने गोदो आरो दायो
दानि दिनावथ' जोंनि हिनजाव गोदानफोरासो गानो नोंथां मिथिनाय बादिब्ला बांसिन माने रिसिपसनफोराव
ओम ओम आरो गोदो गोदायलाय
गोदो गोदाय जोङो एसे बेरायनाय समफोराव गानो नामाथाय नोंथां
औ औ जेरै गोदोनि दिनाव एसे धोनिफ्रा माहाजोनफ्रा बेफोरखौल' गाननाय नुयोमोननो आरोना
औ नोंथां
आथिखालावसो गोबां बिदि बायनानै गाननायखौ नुसै आरो
औ नोंथां।
औ औ
दानि दिनावथ' रावबो गोरिबफोरबो गैखाला गासिबो मावनानै जानो रोंबानो बायनानै गाननो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
आरो नों नोंथा मोननि थिंजाय जोंनि बर'फोरा मा-मा आबाद गायो मावनानै जायो।
जोंनिथिंजायथ' बर'फोरा बिदिनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बायदियै
मोननैखौबो मावो आरोना गोरान खेथि मावो बिदिनो। गोरान आरो गिसि मोननैखौबो मावो आरो एसे एसे
औ नोंथां।
दाथ' दैल' सम नालाय बिदिनो दुब्लि बारियाव माइ गायो बिदिनो फुयो आरो इदिनो दैज्लां समनि बारिफ्राव बिदिनो दैलां समनि मैगंफोर गायो जेरै भिन्दिफोर औ भिन्दि बिदिनो सबाय बिमाफोर गायो मैथा बांगाल मैथा गोजा फोर आरो जोगोनारफोर बेफोरखौ गायनाय नुयो आरोना
औ नो ओमफ्राय नोंथां माइ आबादलाय खालामोना खा खालामा नोंथां।
अ जोंहाथ' बिदिनो एफा एनै खालामो बांद्रायबो खालामा औ गोरान खेथिफोर माव आरो। बिदिनो फिसा फेनला न'आवफोर जानोनो थाखाय‌।
दानि दिनावथ' बिराद बानलु बानलु सिब्र' गायोना नोंथां। बानलु आबाद मावनानैबो जानो हायो।
औ औ खालामो नोंथां गोबाङानो बांसिनानो खालामो। जेरै बानलुआ गायनानै गोबां रां बुथुमदों न'खरफोर सालायदों बेफोरनि फैसाजोंनो
औ नोंथां।
नोंथांनिखैबो गायो नामा?
औ जोंथिंजाय जोगोनाथ खालामो बेनिफ्राय सबाइ बिमा आबाद भिन्दि आबाद खालामो आरो नोंथां।
औ। जेरै मैथाफोर
औ नोंथां आरो दैज्लां समावथ मैथाफोरा जोबोद गोनांथारना जोङो ना मोनो। गोबां ना मोनो जोङो एसे बिलोफ्राव थांबानो
औ जेरै खांख्राइफोर। औ नोंथाङा हेलौ नोंथां औ नोंथाङा। मा-मा नाफोर मोनो बेखेवनानै होनो हागोन नामा?
ओ जेरै बालाबाथि ना फिथिख्रि ना नास्राय ना गोरै ओमफाय सल फुख्रिनि ना बेफोरो जोबोद दाबायदियाव मोनसोगारो आरो। खावै ना बेंसि
औ
बेफोरखौ जोङो बाथोनबो जानो गोथाव मोनो। ओमफाय ओंख्रिबो जानो मोजां मोनो आरो लाव फोरजोंबो जानो गोथाव मोनो आरो।
औ मैथाफोरजोंबो औ जोबोर गोथाव जायो मैथाफोरजों
औ आरो फुं समाव बाथोन जानानै जेनेबा दा थ' माइ आबाद मावो नालाय फुं समाव माव ना बाथोनफोरखौ जानानै थाङो आरो जों नोंथाव
औ औ बिदिनोसै दालाय दैज्लां समना
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायलायनाय समावबो जोबोबाय
औ
बिदिबा दोनथ'नोसै नोंथां
औ जागोन नोंथां
दे बिदिब्ला
औ दे